औ नोंथां।
अ नोंथाङा आंनि ओ गारांखौ खोनाहैदोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा ओ रायज्लायनायाव जेबो उसुबिदा गैयाबा
औ गैया दे नोंथां।
दा नोंथाङा माबाफोर ओ जर'खा आयदानि सायाव रायलायनो होनना सानदों नामा?
औ औ सानदों नोंथां।
अ मा आयदा जागोनबा नोंथां?
औ ओ नोंथां ओ बे आयदायानो जादों जोंनि बर' दोरोङारिनि दामनाय देनायनि बागै हो सायाव फंनैसो सावरायनो होनना सान्दोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां सावराय जायो नोंथां। औ सावरायजायो नोंथाङा औ
ओ बिदिब्ला आङो गिबियाव नो नोंथांनो फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां ।
औव जाय नोंथां फोरमायना होदो ।
ओ दामनाय देनाय होनोब्ला थ' जोंना बर' हारियाव ओ खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरनो गोलैयो नङा होनबा नोंथां ।
औ औ
औ बेफोरखौनो जोङो बरनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा होननानै जोङो बुंनाय जायो । ओ जोङो बै बरनि दोरोङारि दामनाय देनाया गोदोनि समनिफ्रायनो ओ सोलोबो सोलिबोगासिनो दङ आरो दानि मुगायावबो जोङो ओ नुबोगासिनो दं आरोना ओ जोङो बे दामनाय देनाय खौहाय बैसागो दान एबा खेराइ फोरबो होनाय खेराइ मोसानाय ओ बाथौ थानसालिफोरावहाय आरज गाबनाय बेफोराव बाहाय नायखौ जों नुनो मोनो आरोना जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय जेरैहाय खाम, सिफुं, ज था, सेरजा, ओ जाबस्रिं, हारमुनियाम बायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां, ओ बेनि अनगायैबो जोङो बैसागो दानावहाय ओ जेब्लाना जोंनिया बैसागो दाना सफैयो अब्ला जोङो बे बरनिनो दोरोङारि दामनाय देनायखौ लानानै बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां आरो बेनि अनगायै दानि आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां फुजा फोरबो होनायफोराव जेरै जों खेराय मोसानाय नुनो मोनो बै खेराइ मोसानायफोरावबो जोङो ओ बे दामनाय देनाय बरनि खाम, जथा, सिफुं, सेरजा ओ बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोङो बेबायदिनोहाय ओ सिफुंखौ माबोरैहाय बानायगोन होनोब्ला जोङो ओ औवा मोनसे नांगोन आरो ना नोंथां बे औवा जोंनो बिदिनो ओ फलंनानै लोनांगोन ओ जोंनाथ बरनि धोरोङारि ओ सिफुंनि गरङा गरंबा होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां ।
औ बेबायदिनोहाय फलंनानै जोङो ओ सिफुंखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां । ओ बेनि उनाव जोंना गोबां दोङो बरनि बेबायदिनो दोरोङारि दामनाया ओ आथिखाल मुगायाव जोङो दानिया ओ बरनि धोरोङारि दामनायफोरखौ सोलोंनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै आरोना नोंथां । ओ दानि जुगावहाय जोङो बरनि दोरोङारि दामनाय देनायखौल नोङा ओ जेरैहाय जोंना द्राम ओ केसिय, गिटार बायदिसिना दामनायखौबो जोङो दानिया बर सुबुंफोरखौ नुयो आरोना नोंथां । ओ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि बरनिनो धोरोङारि दामनाय देनायनि बागै ।
औ हागोन नोंथां थारैनो । औ दा जोंना बरनि दोरोङारि दामग्रा देग्राफोराथ गोबां दङ दा खाय से खायसेया गोमालांनोबो हमदोंमोन नाथाय दा बेफोरो ओ बोखांबोफिनजानो हमदों दा जेरै आं दामग्रा देग्राफोरखौ बुङोब्ला गिबियावनो खाम, सिफुं, सेरजा गंगोना, जाबस्रिं, थरखा, जथा ओ लोगोसे गोबां जों मोनथियै दामजुफोरबो दं जेरै हुज्रेट ना मा होनना बुंङो थाय जेरै जोङो ज्रेद ज्रेद जिगाबो मोन से आइजें दङ दामग्रा औ बेफोरखौ बे फोरखौथ जोङो माने दा नुनो मोनलियामोन नाथाय दा ससियेल मिडिया समाजारि बिजोंनि गेजेर जों जोङो दा बेफोरखौ खायसे खायसेखौ जों नुफिननो मोनो आरो मिन्थियिफोर खौ गोमालांनो हमदोंमोनब्लाबो औ दा जोंनि बर हारिया बैफोर दामग्रा देग्राफोरखौ ओ गाराखै दासिमबो दामो जेरै जोंना खेरायाव गुबैयै दामो बै सागुआव दामो आरजफोर गाबोब्ला दामो। औ हाबा खेराइफोर हाबाफोराव दामो दा बेबायदिनो मालाबाफोर सोरनिबाफोर नखराव रंजाथाइफोर फोरबो फालिनायफोर जायोब्रा जायोब्ला बेफोरावबो दामो आरो रोजाबो आरो रंजायो बेबायदिनो आरो जोंहा बर'हाथ' गोबां खुगा सल'फोरबो दङ नालाय बेफोरखौबो जोंनि ओम गोदोनि आबै आबौमोनहा रोजाबो आरो लोगोसे बैसागोफोराव बेबायदिनो दामो। ओ हौवासा हौवाफोरा दामो आरो ओ हिनजावफोरा रोजाबनानै बेबायदिनो रंजायो दा जोंहा बेबायदि ओ खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि बानायनाय फोराबो जोंहा गोबां खायसे खायसे बानायग्रा थायो जेरै खाम बानायग्रा सुबुं थायो जेरै खामखौ गोदो गोदो गोदायथ' बिसोरो ओ सेखा रुवाफोरजोंनो दानख' दानख'यै बानायोमोन जानांगौ। ओ बि बै समाव जोबोर खस्थ' जायोमोन दा आ बिसोरो गिदिर गिदिरथ' दं फां नांगौ नालाय खाम बानायनायाो एसेबां गोरलै नङा।
औ औ
ओ मोजां दंफांफोरखौ बिसोरो दानना लाबनानै बेनि उनाव बिसोरो ओ फलङो बेखौ ओ सिङाव फमफ्ला खालामो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो ओ जोङो मो जुनारफोरनि बिगुरखौ बाहायनानै जोङो बेनि मोननै फार नैथिंबो जाय जोङो खोबथेनानै जों गोरायै जों बेखौ खायो बेनि उनाव बियो खामनि महर मोनो आरो बेवहाय जोङो बायदि रो खोमनि गाबफोरबो फुनो जेरै ओ गोसोम गाबफोर फुनो जोङो खामाव। आरो लोगोसे सेरजाफोर बानायग्राफोराबो दा जोंना दङो। गोबां खम दङ अब्लाबो दङ दासिमबो गोमानानै थाङाखै जोंना जेरै सेरजा खौबो जोङो दंफांनिफायनो बानायो नङा होमबा औ बिफां। दंफांखौनो जोङो ओ खोन्दो खोन्दो हास'ना लानानै बेनि उनाव जोङो बेखौबो दानख'यो। बेनि उनाव सेरजानि महर होयो बेनि उनाव जोङो बेवहायबो जुनारनि बिगुरखौ बाहायो आरो आरो सेरजानि थाखाय आलादायै जोङो मोनसे रोखोमनि ओ खुन्दुं बाहायो सेराव जाय जों जों जोङो मोनसे बोरला बानायनानै बेजों हुयै हुयै जोंङो सेरजा सेरजानिफ्राय जोङो देंखोखौ दिहुनो आरो दा गोदो गोदायथ' बेबायदिनो एसेबां गोदानारि आइजें आयला गैयामोन नालाय बेनिखायनो ओ सेखा रुवा बायदि आइजें आइलाजोंनो गोदोनिफोरा ओ बेफोरखौ आइजें खौ बानाय मोनजानांगौ नाथाय दानि दिनाव दानि दिनाव बेबायदि गोदान आरोंदायारि आइजें आइला ओंखारबाय नालाय दा एसे गोरलैबो जाबाय बेफोरबायदि ओ खौ आं दामग्रा आइजें आयलाखौ बानायनाया। दा बिगियानारि आइजें आइलाफोरखौ बानायनानै दा गोबां खाम बानायग्रा सिफुं बानायग्रा उम लोगोसे ओ सेरजा जथा बानायग्रा सेरजा बानायग्राफोरा दा ओ जोङो सेरजा खाम बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो जेरै बुंलांदोंमोन सिफुं बारायनाय सिफुंङाव जोंना मोनबा गुदुं थायो। दा बे मोनबा गुदुं आ जाबाय जोंनि दामग्रा गुदुं आरो मोन ओ औ मोनसेया जोंनि बार सुग्रा गुदुं जाहैबाय‌।
औ औ नोंगौ।
जोंनि सिफुं सिफुङाबो जोंना जोंनि बर' हारिजों गोबां गोथौयै सरजाबफानाय। दङ जेरै सिफुंआव जेरै मोनबा गुदुं दङब्ला जोंनि बर' हारियाथ' मोनबा इसोरखौ मानियो नालाय जेरै मोनबा जेरै हा, दै, बार अर, अख्रां बेखौ मानिया होनबा दा अब्ला बे बिखिनिखौ जोङो सिफुुंआव हाबनानै थानाय नुनो मोनो आरो। सिफुंनि देंखोआव औ दा बेबायदियैनो जोंनि बर'नि दामग्रा देग्राफोरजों जोंनि जोंनि बर'हा मोनसे दोहोनि माहारिमोन आरो। दा जोंना मोनसे दामजुनि बागै आं बुंनो सानबावदों बेनो जाहैबाय जोंनि गंगोना।
औ औ नंगौ।
आगजुखौ जोङो फ्राय जोंनि बर' माहारियाव जों बाहायनायखौ नुुनो मोनलामोन दा बे नोंथाङा मा सानो जेरै जों जों हारसाफोरखौ जों बाहायनाय नुबाय थायोमोन जों जेब्ला उन्दै अब्ला जोङो बे सोदोबखौ खोनाबानो गंगोनानि सोदोबखौ खोनाबानो जों हार हारसानि ओ मा होनो बेखौ हारिमुखौसो जों गोसोआव जाखांफैनाय बायदि मोनोमोन। मानोना बेखौ जोङो जोंनि बर' हारियाव बाहायनाय नुलामोन नालाय। नाथाय दै दा साननै बोसोर नै बोसोरथामसो सिगां जोङो जि आइ टेक मोननायखौ नुनानैसो जोंनि बर' रायजोफोरा एसे सिरि मोनखांफिनदों आरो जोंनि दामजु बियो होननानै। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा बे गंगोना आयजें दामग्रानि सायाव।
ओं। गंगोना बे दामग्रा आइजेंनि सायावथ' आङो बारा एसेबां मोनथिया आरोना नोंथां मानो होनोबा। होनोब्ला आङो गोदोनिफ्राय जोंनि बर' समाजावहाय बा जोंनि फुजा होनाय बा बैसागु मोसानायाव दामनाय खौ आङो नुफेराखै आरोना नोंथां बेनि थाखायनो आङो बेनि बागै एसेबां बारा मोनथिया आरो थेवब्लाबो आङो दा ससियेल मेडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जे बेखौहाय। औवाजोंनो बानायनाय जायो होननानै ना नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला बियो जोंनि बर'निनो गोदोनि दामग्रा आइजेंमोन नाथाय दा जोङो गोबाङानो। नुनो मोनसै जे बे असमिया एबा हारसा रावनि दामजुसो होननानै जोङो। मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बे दामजुखौहाय ओ गोदो गोदाय जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ रैखा खालामनानै लाबोदिया आरोना नों नोंथां गेजेर ससेयाव बे दामजु। रावबो दामनो रोङैनि जाहोनावबो गोमालांनो जानांगौ बायदिब्ला बेनि उनावहाय नङाबोला जेन'बा बे दामजुखौ रावबो दामिनि जाऊनावबो गोमालांनो हमदोंबो जानो हागौ आरोना नोंथां। आं बेनि बागै एसेबां बारा मोनथिया आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बेखेवखौबो रावबो बे दामजुखौ। एबा बे गंगोना। खौ बानायनोबो रोङा एबा दामनोबो रोङा आरोना नोंथां ओ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव। गेजेरजोंसो नुयो जे। बे दामजुआबो गोदो गोदाय बर'निसो दामजुमोन होननानै नाथाय दा आथिखाल मुगायावहाय। जों बेखौ नुनो मोनो जे। गुबुन हारि बा जोंनि असमिया हारि बा हारसा हारियासो। दामनो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नाथाय दा जोंनि बर' हारियावबो दा खायसे खायसे मेथाइफोराव जेरै आदा सोरजिसुमानि मेथाइफोराव जोङो बे दामजुनि सोदोबखौ खोनानो मोनो आरो जों मालाबा। बा गोसो होननानै जुदि आन्दास खालामोब्ला जों नुनो मोनसै आरो जोंनि मोनसे बर'नि सावथुन दङ जेराव मा सावथुनमोन आं बेखौ मोजाङैनो बावगारबाय बे। मोनसे मेथाइआव ओ सानजा सान ओंखारबाय नामा बेबायदि मोनसे मेथाइ दंमोन बेवहाय गंगोनानि सोदोबखौ रोखायै जों खोनानाय नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो गोदो गोदाय। ओ मोजां गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मोजाङै रैखा खालामाखैमोनब्लाबो दा जोंनि गोदान मुगानि बर सुबुंफोरा बेखौ ओ बोखांनो सेस्था नाजागासिनो आरो दा बैफोरो जोंनि बरनिनो आइजें नालाय दा। ओ जोंनि जों एसे फोथांनो नाजाफिनगासिनो दङ आरो जोंनि ओ जोंनिनो असे दामजु होननानै औ नोंथां औ औ।
औ जोंना दा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां। दे अब्ला नोंथांनिफ्राय खायसे मोनथियै बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां एसेनोसै ।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।